हेल'।
औ नोंथाङा खोनाहादों ना। औ जोबोद मोजां। अब्ला आङो बे समाव नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे। टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
दा टपिकनि। आयदानि आयदानि मुङानो जाहैबाय बर'फोर बर' समाजाव जौनि संनाय आरो। ओ बाहायनाय बेनि सायाव सावरायनो।
औ जोबोद मोजां टपिक नोंथां।
औ नोंगौ आं नोंथांनाव सोंथिखौ खालामगोन। दा नोंथाङा सोंथि खालामनोबा आंनाव खालामनो हागोन।
औ नोंथां।
औ ओ आ। बर'फोरा दे जौ बाहायो नङा होमबा मोनफ्रोमबो। समाजारि हाबायाव लोगोसे। गोनां जानाय समफोराव जौनि संनानै ओ बानायनाय जायो नोंथाङा जौखौ माबोरै संनाय जायो। बेनि बागै गुवारै फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां ओ आं नोंथांनि सोंनायनि फिनखौ होनो आखायाव लाबाय। ओ आथि। खालाव नुनाय बायदिब्ला ओ जौ संनो थाखाय ओ गिबियावनो जों एमावखौसो बानायना लाग्रो नांगो
औ नंगौ।
जे जेखौ बुङो जौआव लगायनाय मस्लाबो बुंनाय जायो बे एमावखौ जोङो ओ माइरं औ माइरंजोंनो गुबैयै बानायनाय जायो बेजों लोगोसेनो जों बायदिसिना ओ हाग्रानि लाइफां फोर ओ‌ जेरै मो खोना बिलाइ ओ जायगा जायगा आनारस बिलाइबो होयो होननानै मोनथिनो मोनो औ बेफोरखौ होनानै ओ- जों गिबियावनो एमावखौ बानायना लाग्रोयो। माने देनानै लारु सेफ्ला से सेथुमनानै ओ-बेखौ जों सान्दुंआव मोजाङै फोरानना माने गोरान खालामना लाग्रायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो ओ- उम जेब्ला एमावा रानो अब्लाथाय ओ-जों जौ संनो थाखाय बिदिनो ओ-माइरंखौ
ओंखाम ओंखामखौ जेरै सङो बेबायदिनो जों जौखौबो संनाय नुनो। जौनि ओंखामखौबो ओ- बेवहाय जों ओ- बांद्राय गोराद्रायबो संनायखौ नुनो मोना बा बांद्राय गेफेद्रायखौबो संनो मोना। ओ- बे संनाय ओंखाम। खौ ओ-जों बेबायदि लाइ बिलाइफोराव बा दारहाफोरावहाय बे फेनलानानै दोन गुसु जाथो होननानै। ओ-बिदिनो गोजां बोथोर समावबाथाय बांद्राय गुसु जायाब्लाबो एमावखौ। फोननो हायो। ओ-आरो गरम बोथोराव बाथाय एकदमबारे गुसु जाहोथारनानै एमाव। खौ फाननाय नुनो मोनो आरो माने जोंनि ओनसोल।
ओ-गुसु गुसुथार आरो एसे गुदुङाव फुननायनि खारनखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? मानि थाखाय गोलोम बोथोराव गुसु- जायो आरो गोजां बोथोरावबा एसे दुंबुदबाबो फुनजायो बेबायदि जै बुंदों नोंथाङा।
औ माने जो- जोंनि ओ-आइ आफामोना बा आजै आजौ मोना जे एमाव ओ-जौ सं नायाव जों बुंनाय खोनाबोदों जे ओ-बांद्राय जौखौ ओ-गुदुङै- माने गोजां बोथोरनि थाखाय एसे दुंब्रुै दोनबाथाय जौआ मोजां जायो साबसिन जायो बा गरम बोथोरावहाय। बेबायदि जौखौ ओ-बांद्राय ओ-गुदुङाव ओ- बा सुथयियावनो सिख्लेथारियावनो, फोनोब्लाथाय जौआ गोखै जायो होननानै बेबायदि फोथायो आरो। औ नोंथां।
आमफ्राय नोंथां दा जौआथ' जौ जानो थाखाय जोङो सानबैसे नेनो गोनां जायो?
बेबायदिनो जों ओ-आथिखालावहाय जौखौ जों गोबां बर-गामियावनो फालांगि नोजोरजों ओ-जौ संनायखौबो नुनो मोनो ओरैनो नआव लोंनाय हिसाबै जौ सङोब्लाथाय। जों एमावखौ बांद्राय गोबां होनाय नुनो मोना बेबायदि एमावखौ जुदि- खम होयो अब्लाथाय जों ओ-जौखौ। ओ-जि सान ओ-बा ब जौ थाइसेयाव जे एमावखौ मोनसेल' होयो- ब्ला थरसेल' हैैयोब्ला बेखौ जों से दानालागै थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो।
ओ-फालांगि जों बेबायदि नायोब्ला जोंखौ। एमावखौ जेनेबा गोबां होबाथाय साननै सानथाम बेबायदियावनो माने- थियारि जानायायखौ नु-
औ औ माने फानजायो बा- लोंनो हानायनि महराव फैयो आरो। नंगौ दा नोंथां। जोंनि ओनसोलाव जे माने जोंनि ओनसोलाव माने बर'फ्रा जे गोबां माने जौखौ मोनैयै मोननो हायो जेरै गिसि आरो सेरेब। नङा होनबा नोंथां? खोनाखादोंना औ दा नों नोंथाङा- गिसि खिनिबा संनाय आरो। मेथदखौ फोरोंबाय बा खोन्थाबाय। दा गोरानखौ जों मा माबोरै खालामनानै जौनि गोरान बा- सेरफ जौ गोरानखौ बानायनाय जायो बेखौ फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। बेबायदिनो सेम प्रसेससो थाङो माने एखेैनो जाहैयो जौ जौ गिसिनिफ्रायनो जों जौ गोरानखौ बानायनाय जायो‌। नालाय ओ बेबादिनो जौ गिसिखौ ओ संनानै जेब्ला जौआ ओ खायसे खायसे जायगायाव बेनि रोसिखौबो बहननानै लोंग्रोयो। जौ गोरानखौ बानायनायनि सिगां आरो खायसे जायगायावहाय जौगिसिखौ लोङा मुवा बेवहायनो जोङो
बेवहायनो जोङो दा दै होनानै आ माने सोमनानै दोननाय जायो। हरसे बा हरनै बे सोमनानै दोननाय जौखौ जोङो अखानायनायै बेबायदिनो अर लगायनानै खान्दा थौ गिदिराव बेनि सायाव जोङो देगो जेरै जौआ खफ जानानै गोजौजों जौ गोराना गबोगोन नालाय बेबायदिनो मोनसे थालोआव गब्लं गोनां बे देगोखौ जों गेजेराव बाहायो। बेनि सायाव आरो मोनसेबाव जेराव दै होनो थाखाय बे मोनसे से आरो थौ बे दैखोखौ जोङो बेवहाय होयो। माने ओ- गासै मोनथाम आइजें नांगौ आरो जौ गोरानखौ ओ- बानायनो थाखाय गिबियावनो थाबाय खान्था गेदेर टु गेदेर बेवहाय ओ- देगो मोनसे ओ- बेखौ देगोनिफ्राय आरो गबोनो थाखाय मोनसे बेखौ आं मा होनो मोजाङै मिथिला ओ- बे जों जे ओ- जौ गोराना खफ' जानानै जे गबयो ओ- पाइपजों लोगोसे जे सेफायो ओ- बेखौ आं मिथिला नोंथाङा मोनथियोब्ला बेखौ बुंनागोन।
ओ- न आंबो गाब्रैबाय थार माने जों बावबायानो र' बेखौ मिथिदिला नोंथां गोसोखांबाबो हादि
औ- औ औ- औ जेबो नङा ओ- बेबायदिनो ओ- जों जौ गोरानखौ बानायनाय जायो ओ- ओ- बेवहाय जों खफ' ओ- ओ- जि जौ संग्रा ओ- दो गेदेर बे दो गेदेरनि सायावहाय ओ- जेराव जोङो दोखौ जयेन लगायगोनबेखौ जोङो मोजाङै ओ- हाजों बेखै माने लिरथेनानै ओ- सारि सारिगिदिं माने खप' थांनो हायि बायदि बेखौ लिरथेनानै दोननाय जायो। जै आरो
बेबायदिनो जौ- जौ गोरानखौ बानायनाय जायो नोंथां।
जौनि ओ- गिसि आरो गोरोनखौ माबोरै बानायो? दा जों बर' समाजाव ज बा गोबां नुया होनबा एसे जायगा लानानै जायगा खम जाबाय सिगां समाव जों आं एसे बुङो नामा बे समाव